औ नोंथां आं नोंथांनाव दिनै ओ मोनसे आयदानि सायाव फन खालामदों रायलायनो थाखाय। ओ जेराव खोमसि फोथायनाय बिनि सायाव से नोंथांजों सावरायनो थाखाय।
औ नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां आं आंनो जागायजेनसै।
औ दे।
ओ जेर नोंथां खोमसि फोथोनाय होनोबोलाथ' गोबां दङ। जेरै जोङो माबा मोनसे लामा सामा हान्थिनायावहाय दावबायनायावहाय जेरै गारि मटर साइकेल सालायनायाव जुदि लामाजो जों मावजि गोसोमफोर बारस'योबा जों बेखौ मोनसे माबा निदान जागोन बा माबा मोनसे जाहैगोन बेफोरबायदि मोनसे होनना फोथायनाय दङ बेजों लोगोसे जोङो जुदि फुंनि समफोराव दाउ अखाफोरा न'नि उखुम मोदाफोरावहाय जुदि बानानै जुदि गाबोबा बेखौबो जों मोन मोनसे खैफोद बा निदान दिन्थिदों बा बे खैफोद बा निदाननि इसारा होदों होननानै जोङो बेफोरखौ फोथायना लायो आरो लोगोसे दंबावो जेरै ओ‌ दायना बेफोरबायदि होननाय मोनसे दंबावो जेरै दायना साजायनानै बुथारनाय बेफोरबायदि आरो दा ओ बेफोरखौ जोङो दा गोदान मुगानि एबा आथिखालनि जोङो लाइमोन हिसाबै जोङो बेफोरखौहाय फोथायैआनो गाहाम नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
जेनेबा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै जुदि जों बेफोरखौ फोथायनाय लाखिबावोबा जोंनि सोलोंथाइ लानाया बेखार नङा होमबा नोंथां? औ नोंथां। दा बेखायनो आङो बे फ्राव जेब्लायबो माबा ओ‌ माबा होनो साना आरोखि ना नोंगौ होननो साना आरो रावनिबो गुबुन मानसि फोरनि सिगाङाव आं बेफोरखौ ओ बांसावनो बो साना जे बेफोरो नंगौ होननानै। दा नों थांनि नोजोरावहाय नोंथाङा मा सानो बेफोरखौ खोमसि फोथायनायनि बागै?
औ ओ आंबो नोंथां जेनेबा खोमसि फोथायनाय खोमसि फोथायनायखौ जोङो मानियाबानो जेनो बा बेखौ जों फोथायनानै लानाङा होननानै आं सानो मानोना जनेबा खोमसि फोथायनाया जोंनि समाजाव जोबोर गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो। ओ गोदोनि जु औ गोदोनि जुगावहाय बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जेनेबा मावजि गोसोम बारथेबोला जेनेबा लामायाव अबावबा थांनो समाव मावजि गोसोमा बारथेना होयोबा बेयो जेनेबा मोजां मायबा मोनसे जानो हागौ बिदि सन्दे थायो। दा नोंथां बेबायदिनो होननाय बायदि आरो दाउखा गोसोमफोरखौ नुनो मोना होननायाबो बेफोरो मोनसे खोमसि फिथायनाय बेखौ जों लानाङा थिग बेबायदिनो आरो सि फोथायनायखौ नोंथाङा बुंदोंमोन दायना साजायनानै माबानाय बेबादि नो गोदोनि दिनावहाय माने ओ खोमसि फोथायनाय दङमोन माने मानसिफोरा माबाफोर बेराम जायोब्ला गोदोथ' बेबायदिनो डायरिया, कलेरिया बेरामफोर जों बांसिनै जानाय नुनो मोनोमोन नङासै नों थां औ बेबायदिनो फारसे मानसिया जुदि माबा मोनसे बेमार जायोब्ला मायोब्ला बेखौ जोङो डाक्टरनियाव लाङालासिनो सुबुंफोरा मा खालामोमोन अजाफोरनियाव लानानै थाङोमोन अजा कभि बिराजफोरनियावसो लानानै थाङोमोन ओमफ्राय बिसोरो औ बिसोरो ओमफ्राय मा होननोसै बिसोरथ' डाक्टरथ' नङा बेमारखौ मोजाङै बिजिरनानै नायनो हानाय बेबादियो जेनेबा औ बेखौ मानसि खालामदों खाथि खात ना न' खाथ थिनि मानसिफोरखौनो सन्देह जाहोना हरनोसै डायरेक्ट खोथा खेया जेनेबा थेवबो जेनेबा बेखौ मानसियानो नोजोर होदों मादों बिदि होनना हरनोसै जेनेबा बेबायदिनो बिसोरबो थांना फैब्ला आरो बेमाराबो हामाबा बारा बारा जलां डाक्टरनियाव लाङा नालाय बोरै हामनो जेनेबा बोरै हामनो बेमारा बेबायदिनो औ ओमफाय मालायखौसो गुबुनखौसो सन्देह खामनोसै। एसे जुदि अजाया बे ओरैनो होन आन्दासैनो जेनेबा बेयो नोंसा नोंसनि न'नि सानजा खनायाव दं बा खोला खनायाव दं बिसोरनि न'वा बिथिं नोंसानि ओ आगसि गालिथिंनाय आग्रा गालिथिंनाय बिदि होनना खोनथाना हरनोसै बायदिसिना होननानै। ओमफाय बेयो जेनेबा बे न'खरनि सुबुंफोरा फैनानै बेखौनो नोंगौ साननोसै आरो बिदिनो सन्दे खामबाय थानोसै खामनानै बिदिनो माने ओ दायना सा नानै ओ खायजोनि सुबुंफोरानो गावनि न'खराव थना जे नेबा गावनि रायजोनि न' खरनि न'खरनि जेनेबा ओ न'खरनि न'खरसेनि बायदि जायोना जों गामि गंसे थायो। बेबायदि न'खर जेनेबा सुबुंखौनो ओ बुथारनायखौ नुनो मोनोमोन दाय गैया फोद गैया इनायै बुथारो। औ बेबायदिनो गोबां इनाय जाबोनायखौ नुनो मोनो जोङो गोदो गोदाय दा इसे एला खमायबाय बेबायदि दाय गैया जेनेबा बुथारनाय मानाया गोदोथ' डाइरेक्ट बिदिनो सन्देह खामबाय खामनानै माने खोनानो मोन्दों जोङो जों उन्दै उ समावबो बेबायदिनो जादों आरो दाबसे गामियाव ओ दाय गै सुबुंखौनो बिदि सानबाय सन्दे जाबाय आरो रायज जेनेबा गामिनि सेंग्राफ्रा ज जानानै बिदिनो हरसेनि गेजेरावनो जेनेबा बे अजाखौ बुथारबाय बुथारबाय जेनेबा हौवा हिनजाव बुथारबाय आरो बिनि फिसालाखौबो गावसोरखौ सिनायनायलेखा सिनायनायखाय बुथारदों होननानै बिदि बेफोर जाथाया जेनेबा जोबोर ओ दुखु नां थाव खोनानायावनो माने बेफोर मानि थाखाय जादों जोंनि खोमसि फोथायनायनि थाखायनो बेफोरबायदि जाथाया जादों। जुदि जोंनि गेजेराव औ खोमसि सि फोथायनाया बिदि माने गिख्रंथाव जानाया जालायदोंमोन जोंनि गेजेराव आरो जोङो औ दा बिसोर बेसे दुखु दाय गैयि मानसिफोरा जिउ गोमानांदों गोदो बिबायदिनो खोमसि फोथायनायनि जाहोनाव बेनिखायनो जों खोमसे फोथायायनायखौ जेसे हायो एसे नागारनो नांगौ बेबायदिनो ओ बेमार आजार जायोबा जों डाक्टरनियाव थांनांगौ डाइरेक्ट अजा गबिराजनियाव लाङा लासिनो जोङो डाक्टरनियाव खाथि खालानि फार्मा ओ जेनेबा डाक्टरफोराव थांनानै नायजाहैनांगौ ओ बेराम आजार जायोबा बेबायदिनो फाहामथाय लानांगौ डाक्टरसा ओ सालिनिफ्राय ओ बेबायदिनो आङो होननो सानो आरो खोमसि फोथायनाया खौ माने गाज्रि गोहोम गोग लैदों होननानै दा नों थाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो सानबावदों नामा
औ हागोन नोंथां मानि बेफोरखौ जोंङो एखेबारि आ गारथारनांगौ बेफोरबायदि खोमसि फोथायनायखौ मानो होनना बुङोब्ला बेयो बुहुत जोंनि माबायावहाय गोबां बेफोरबायदि गाज्रि गोहोम गोग्लैयो जायनि जाहोनाव गावजों गाव नायलायनो हायै हिंसा सालायनाय बेफोरबायदिया सोमजिखाङो बेखायनो जोंङो बेखौ गारथारनांगौ आरो खोमसि फोथायनायखौ दा जुदि नोंङो दाय गैयै सुबुंखौ बेफोरबायदि जेरै नोंथाङा दा बुंदोंमोन दाय गैयै सुबुंखौ दाय साजायनानै ओ बेखौहाय बिनि जिउ खौ फोजोबो आरो लोगोसे बिनि नखरनि जायनाखि सोद्रोमा बिसोरखौबो फोजोब थफायो दा बेखायनो जोंङो बेफोरो जोबोद गाज्रि गोग्लैदों गोदो गोदोनि समाव नाथाय दा जोंनि ओ गोदान जायनाखि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर आथिखालनि बिथांमोन दा गोजौ सोलोंथाइ मोनबाय बेफोर फोरनि फारसे लोगोसे जोंनि भारत सरकाराबो बेफोरनियाव गोरा मोनसे बिथोन लाबाय जे बेफोरबायदि दायनासा जानाय बुथारनाय मानाय बेफोरनि सायाव बेफोरखौ गारनांगौ होननानै सरकाराबो मोनसे गोरा बिथोन लादों जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि बावबा आसाम सरकारा बा भारत सरकारा आयेननि जेनाखि होनाय माखासे माबाफोर फारिलाइफोर बेफोरजों बेफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै साजा होनाय जायो बेखायनो दानि जोंनिया सुबुंफोराबो गिबाय आरो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो दा जों बेखौनो फोजोबनांगौ बबेबा गामि ओनसोलाव गामि ओनसोलफोराव दासिमबो बेफोरबायदि साननाया गोबां सोलियो नुनो मोनो। बेखायनो जोङो बे खौहाय जों फोजोबनोबा जोङो ज' ज' जों बायदि लाइमोनफोरा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानाय लाइमोनफोरा गामि ओनसोलफोराव थांनानै जोङो बेफोरबायदिनो एवारनेस प्रग्राम खालामहैनांगौ
औ थारैनो नोंथां बेबायदि प्रग्राम खालामोबा ज
बेफोरखौ जोङो फोसावनांगौ आरो बेफोरबायदि जेबो गैया बेफोरबायदि खोमसि फोथायनायखौ गार बेफोरबायदि होननानै जोङो माबा माब नांगौ आरो नोंथां फोसावनांगौ जाहाथे फैगौ उन्दै उन्दै जेरै गथ'साफोर बिसोरखौ बिसोरोनि माबायाव फिउचाराव जाहाथे बेफोरनि गोहोमा गोग्लैया नङा होनबा नोंथां दा बे औ नोंथां दा जोङोथ' गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लाबाय दानि जोंनि आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरजों बे बेफोरबायदिनि सायाव फोथायोबा माने ओ इउनाव जोंनि उन्दै उन्दै फैगोन गथ'फोराबो निस्सय बेखौ सोलोंखागोन आरो।
औ। हा बेफोरखौ फो जोबस्रांनाया जोंनि जेनेबा बिबान जों दा नोंथां होननाय बायदि एवारनेस प्रग्राम लानांगौ गामिखौ हा ओनसोलफोराव थांनानै जोङो बुजाय हैैनांगौ। गावबा गावनि बेसेन गोसा समखौ एसेबाबो दिहुनना जों बेबायदि प्रग्राम लानाया
नोंगौ थारैनो नोंथां
बांसिनानो खमायनाय थाबाय नुनायालाय
नोंगौ नोंथां
बे आरो मोनसे खोमसि फोथायनाय दं मानसिया बेबायदिनो दुब्दि बा दुमदिला रहाय मेसें बोथोरावहाय जेनेबा ओ बिदिनो बिलाइ राननाय मानाय मोनसे माने ओ गेस सोलियो जाय गेस माने जोंनाय रखम अरखि बेरदेदनाय रखम जों नुनो मोनो ओ बिदिखो माने खोमसि हराव थांनानै जुदि नुहै खनबा मानो बेखौनो आंग्रोमोन्दा मोदाय खारदों होननानै फैदोंमोन
औ सैथो नोंथां नोंनि बुंनाय
माने नंखाय बेबायदि नङा बे माने साइन्टिस्टनि मोन औ ओमफ्राय बेयाव मोनसे गेस सोमजिदों जाय बियो अरखि ओंखारदों बेबायदि बियो आरो।
औ नोंथां सैथो नोंथांनि बुंनाया दा नोंथां जोंना समाबो बारा जोब्बायानो दा बेखायनो जोङो सानैजों दोनथ'लायसै नामा नोंथां
औ दे नोंथां जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय औ नोंथां
सावरायनानै
औ दे बिदिब्ला गोजोन्थों नोंथां